औ खोनादों औ खु-खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
ओ गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम
नोंथांनिसिमबो अ नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना
आङोहाय नोंथांजोंहाय एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
आङोहाय सावरायनो सानदों नोंथांजोंहाय जोंनि बर' समाजाहाय जेनेबा बर'फोरा रायजो जानायावहाय औवाफोरखौहाय मा मा हाबायाव बाहायो बेनि बागै आङो फोरमायनो सानदों फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
औ जोंनि बर' समाजाहाय औवायानो ओमफाय सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायजानाय आरोना बेखौ मानसिफ्रा जेरै न' लुनायनिफ्राय लानानै आरो जाग्रा लोंग्रा हाबा मावनाय जेरै आबाद मावनाय बेफोर गासिबावबो जोङो औवाखौहाय बाहायजोबो आरोना बिनि जों गिबियावनो होन बुंनो सानसै औवा औवाखौहाय जोङो गिबियावनोहाय ओ औवाया जोंनि मोनसे नोलो हारिनि बिफां आरो ना बेहाय गान्थि गान्थि थायो आरो दालाय थायो आरो बेवहाय बे औवायाहाय जिनिफ्राय नैजिबा मुसो लावो आरो गोलाव बिफाङा जायो आरो बिलाइफ्रा फिसा फिसा जायो आरो बुरजा जायो। खायफा औवाफ्रा गिदिर आरो खायफाया फिसा आरो खायफाया थुबजा थायो आरो बे औवाया मानिफ्राय जायो होमबा औवा मेवाय ओंखारनायनि गेजेरजों बेहाय जायो आरोना गुदुं हादरफोरा औवाया बांसिन जायो आरो जोंनि आसामनियाव हाग्रा बंग्रायावबो औवाखौ मोनो आरो
औवा मोननायनि नेमाव जेरै जोंनि गामिफ्रा औवाफोर औवा बारिनिसो औवानि औवानि बारिखौ जोङो सोरदिंनो नुनो मोनो आरो माने जोंनि गामिफोराव बयनिबो न' न'आव औवा औवा बाबा थानायखौ नुनो मोनो आरोना खोनादों ना नोंथां अ अ औवाफोरा अखाफोराव गोरा नायनानै औवाखौ जावखुनानै गायनांगौ गोजौ हाफोराव औवाया मोजां जायो आरोना गायनायनि नेमफोराहाय हौवाखौ मानसिफोरा जेबो ओ गासैबो हाबायावनो नांगौ जायो जेरै आइजें आला हेबनायनिफ्राय न' बां लुनानै औवा न' औवा आरो ओ औवा नङाब्लानो जाथारा आरो जेरै न'निफ्राय लानानै जोङो सिगां समाव थाग्रा न' जेरै गामि ओनसोलफ्राव जोङो औवाजोंनो न' लुनानै थायोमोना? बेफोराव जेरै औवाजोंनो ओ फेराय खानानै जिगाब सायाव खानानै जेरै औवानि थेवेलजों खाबथानानै थायोमोन आरो खुन्थियाफोरखौ औवाजों माबानानै गायनानै आरो बेराफोरखौहाय जेरै इन्जुरफोरखौहाय जोङो औवानिजोंनो दुमनानै न'खौ मुदा थायोमोन आरो। बेनि अनगायबो जेरै न'नि साइदआव बेरा होनो था खायबो जोङो औवाखौनो बाहायोमोन आरो बेनि अनगायैबो जेरै जों सिगाङाव उन्दुनो थाखाय जोङो जेरै दानि बायदि जेरै फालं सौखि बिदि गैया मोनना बेनि थाखायनो जोङो औवाजों माखासे ओ बिस नाफोर बानायनानै जेरै बैसां बानायनानैहाय थायोमोन खोनादो ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिनो बेनि अनगायैबो जोंनि बर'फोराहाय ओ माखासे आबाद मावनायाव जेरै मैगं थाइगं आबाद मावनो थाखाय जोङो ओ औवानि माखासे जिनिसफोरखौ बाहायो जेरै मोसौ बोरमाखौ जाजानो गियो होननानै। जेरै मैगं थाइगंफ्राव औवानि बेरा दुमो बिनि बेनगायैबो जेरै फोरला जोगो नार खुमब्रा बिदिफोर गायोब्ला जेरै औवाजों खुन्थिया गायनानै औवानि जिंसिफोरखौहाय बैसां होनानानै बेहाय मान लानानै फिथाइ थाइहोयो आरो बिनि अनगायैबो जोङो बेफोरो जेब्ला बुरि जागोन गोजाम जायो अब्ला जोङो बेफोरखौ ओंखाम ओंख्रि संनायावहाय जोङो बाहायो आरोना। अर जरायनो थाखाय जोङो ओंखाम ओंख्रि संनायाव जेरै औवानि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जेरै ओंख्रिफोरखौ साग्लिनायनि थाखाय जोङो औवाजोंनो बानायनाय जेरै दालि खाथा सागं बेफोरखौ बाहायो आरो ओंखाम एरखांनो थाखाय जोङो खादौ बेफोरखौ बाहायो आरो जेरै बेनि अनगायैबो जोङो ओ मैगंफोर लानो था मैगंफोर लानो थाखा य मैगं खादा आरो माबाफोर मावनो जेरै हा हाग्राफोर गारनो माबाफोर गारनोबा जेरै खाम आबाद मावनायफ्राव ओ जोङो बेफोर खादाफोरखौहाय बाहायो आरो। मैगं खादानि अनगायैबो बेनि अनगायैबो जोंनियाव आबाद मावनायाव जेरै जोङो हाल एवनो थाखाय जुंगाल नांगौना बे जुंगालखौबो जोङो औवाजों बानायनाय जायो। ओमफ्राय मैफोर होनो थाखाय जोङो मैदांगुरखौ जोङो बेखौ औवा बुरखाफोरनिफ्राय बानायनाय जायो आरो। आरो मोसौखौ बुनो थाखाय जों लावथि बेफोरखौहाय जोंङो औवाजों बानायनाय जायो जेरै जोङो अखा आबाद मावनायाव जेरै अखाफोर हायोबा जोंनि गोदोनि दिनाव खफ्रि बानायनाय जायोमोन औवाजोंहाय। ओमफ्राय आथिखालावथ' जों बेफोर खफ्रिफोरखौहाय हेबनायखौ खम नुनो मोनबाय। ओ खायफा खायफा जायगायाव दासिमबो हेबो आरो बेफोरखौहाय आबाद मावनायाव जेरै सान्दुं अखानिफ्राय अखाफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो बर'फोराहाय बेखौ हमनाय जायो आरो। बे बेनि अनगायैबो जोङो औवाखौहाय गोबां जेरै आबाद मावनायावहाय जेरै खोथियाफोर रोगानो थाखाय औवानिनो ओ दान्दा बिदिखौ बाहायो आरो बे माइ आबादफोर मावोबा बेफोरखौ होबथानो थाखाय जों औवानिबो माखासे बेरा दुमनाय जायो आरोना। बेनि अनगायैबो जोङो ना हमनो थाखाय ना हमनो थाखायबो जोङो औवानि माखासे आइजें आयलाफोरखौ बाहायो जेरै ओम
जोङो जेरै मानसि जेरै बर' हिनजावफ्रा जोङो ना गुरनो थाखाय जोङो ओ औवाजोंनो बानायनाय आइजें जेरै जेखाइ ना लानो थाखाय खबाइ आरो बिनि अनगायैबो जोङो माखासे दैमा दैसाफोराव ना हमनो थाखाय जोङो जेरै ख खखा सेन पल' बायदिफोरखौहाय जोङो बाहायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनियावहाय जेरै माइरं माइ सबाय बेसर बेफोरखौ जावनो थाखाय जोङो जेरै संग्राय बे संग्रायखौहाय जोंनि बर' सुबुंफ्रा बाहायो आरो संग्रनायनि अनगायैबो जेरै सान्द्रि सान्दांगा बेफोर खौ आरो बे संग्रायखौहाय जोङो गोदोफ्रा बर'फ्रा गथ' जोनोम जाजेनेबा बेहाय गिबि खेबनि थाखाय फुथ' जेननाय जायोमोन आरो संग्रायावहाय आथिखालाव खम बाहायनायखौ नुनो मोनसै बेफोरखौहाय आरोबाव बेनिफ्राय औवाखौहाय जोङो जेरै गथ' जोनोम जाजेनोबा औवानि ओ नारि ओ गथ'नि नारिफोरखौ हास'नो थाखाय जों औवानि थेवलखौ बाहायोमोन आरो गोदोनि समाव बेनि अनगायैबो जेरै हाबाफोराव जोङो सायनासालि लुनो थाखाय औवानिनो खुनथिया गायनानै बानायनाय जायो आरो बेनि उनावबो जेरै मानसिया थै यो बे थैनाय सुबुंखौहाय गारहैनो थाखाय जोङो औवा जोंनो बानायनाय माखासे जेरै दाहाफ्राव सोनानै औवाजों बाननानैहाय जोङो लांनानै गारहैनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि औवाया ओ औवा बुरखाफोरनि मेवाइफोरखौ जोङो ओंख्रि जायो आरोना बे औवानिफ्राय लेखा बिलाइबो बानायनाय जायो औवा गोरा औवा गोरानफोरखौहाय जों बनजनो आरो आथिखालाव औवाखौ मानसिफ्रा जोबोद गोनां होननानै गोनांथि जादों आरोना औवा बागान बयनिबो न'खराव औवा बागान थायोना नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
अ बे औवानि औवाफोरखौ बागानफोरखौ फाननानै जोंनि बर' सुबुंफ्रा गोबां रांबो आरजिनो हादों आरो बेबायदि बिदिनो जोंनि बर' समाजाव औवानि बाहायनाया जायो नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो सानदों नामा
औ नोंथां ओं नोंथां मा होनो जोंनि मा होनो आबहावा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै एसे मा होनो फोरमायलांसै जोंना आबहावा होनोबा जोंनि सोरगिदिं लानानै मा होनो बे बार दै हा बिफां लाइफां जिबिफोर बेफोरखौ लानानै जोंना मोनसे आबहावा जायो नङा होमबा नोंथां होनबा जोंना बे जोंनि सोरगिंदिं थानाय मा होनो बार दै हा बिनि गेब्रेंनाय बेखौ जोंना मा बुंनाय जायो आबहावा गेब्रेंनाय होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां गेब्रेंंनाय माने मा गाज्रि जानाय बा खहा जानाय नङा होमबा नोंथां जोंनिया मा होनो गिबियाव बार गेब्रेंनायखौनो बुंगोनसै आङो जोंना बार गेब्रेंनाया मानि थाखाय जायो होनबा जोंहा बिफां लाइफां दानफायनायनि थाखायनो जायो मानसिफ्रा मा होनो जोंना सुबुं अनजिमाया बांलांगासिनो नङा होमबा सुबुं अनजिमाया बांलांनायनि जाहोनाव मा होनो जोंहा बांद्राय मा होनो न' बां लुनाय ओमफ्राय गोबां गिदिर गिदिर मा होनो दारिमिनफोर गायसननाय बेफोरबायदि हाबा आरो मानसिफोरा गावसिनि मा होनो मुलाम्फानि थाखाय ओमफ्राय जेनेबा जोंनि हाग्रा ओनसोलनि बिफांफोरखौबो दानै दानै लायनानै फानफैयो नङा होनबा खायसे सुबुंफ्रा मा होनो जोंनि जेनेबा बै मानास बाहाग बा गुबुन गुबुन फिसा हाग्रामा मा होनो हाग्रा ओनसोलफोराव जोंहा मा थांनानै दख'ल खालामनानै मा होनो बिफांफोरखौ दानस्रांनानै जोंना मा आबाद मावनो बा थानो लागासिनो दं नङा होमबा सरखारनि हेंथायै बेबायदिनो ओमफ्राय मा होनो बेफोरबायदि जाहोनाव जोंना मा जायो जोंना बिफां लाइफांनि खम जानायनि जाहोनाव जोंना बारमणडलाव मा कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा बांनानै जोंना बुहुमाव मा होनो दुंखांनाय आरो मा होनो जोंनि बारखौ गोबां मा होनो गाज्रि गेब्रें होनाय जाहैयो आरोना ओमफ्राय बेबादिनो बेफोरनि अनगायैबो जोंना मा होनो बिफां-लाइफां दानफायनाया गोबां खहा खालामो जोंनिया बारगबोनायनायनि अनगायैबो जोङो मा होनो जोंना बे हाग्रा ओनसोलनि बिफां लाइफांखौ दानफायोब्ला मा होनो बे हाग्रा ओनसोलनि जिब-जुनार जोंना जाग्रा आदार गैया थाग्रा खुलि गैयिनि थाखाय जोंना मा जायो। बिसोरो खाथि खालानि मा होनो मानसि थाग्रा गामि ओनसोलफोराव हाबनानै बिसोरो गोबां मा? दुमदाखाल खालामफैयो नङा होनोमबा जों जों दा नुयो जोंना गोबां मा होनो मैदेरफोर बा मोख्राफोर फैनानै जोंना बे मानास मा होनो हाग्रा खाथि ओनसोलनि मा होनो सुबुंफोरनि जेनेबा माइ आबादफोरखौ मैदेरफोरानो मा होनो गाग्लिनानै जाफैनाय जेबो आबादखौनो मावनो हाया होननानै खोन्थायो नङा होमबा जों ओर दा मानास ओनसोलनि खासेनि सुबुं फोरा आरो जों नुखायो गोबां मा होनो। रादाबफ्रावबो जों नुयोननो मोनोना जोंना दा बेरायहैबाबो जोंना गान्दाफ्रानो होसोनाय बेफोरबादि जाथाय मानि थाखाय जायो होनबा जोंना जबा सुबुंफोरनि माखासे बेफोरबायदि मा होनो बिफां- लाइफां दानखायनायनि थाखाय बिसोर मा?
बिसोरो गावसोरनि आदार नांगौ रोखोमनि आदार मोनजायैनि आरो मा होनो थाग्राफिनि आंखाल खाालाव बिसोरो मा होनो बिसोरबो मा होनो गोबां मा होनो सुबुं थाग्रा ओनसोलफोराव हाबनानै सुबुंफोरनि मा होनो खहा खालामफैयो आरोना बेबो बेनि अनगायैबो जोंना मा होनो बे दारिमिनफोरनिफ्राय बाराद्राय मा होनो गिदिर गिदिर दारिमिनफोरा जोंना गोबां मा होनो उखुन्दै आरो मा होनो उखुन्दै आरो दाखोर दाला ओंखारो नङा होमबा बेजों जोंना बे फोरजोंबो जोंना मा जायो बारमन दला जोबोद गाज्रि गोहोमै मा गेदेेंनाय जायो आरोना आरो बिनि फ्राय ओंखारनाय दाखोर दालाखौ जोंना मा खालामो मा होनो दैमाफोरावस गारायोङा दैमा जिंफोराव गारनानै जोंना मा जायो जोंना मा जायो दै गुबुं लेनाय जायो। बेफोरनि अनगायैबो जोंना दै गुबुंलेनाया मा होनो बायदिसिना सिना मोसौ मोसा थुखैनाय गाज्रि बेसादफोर सुलाबायनाय दैमाफोराव ओमफफ्राय बेफोरनि अनगायै मा होनो? जिब जुनार थैनाय ओमफ्राय खिसोम हासुसोम खालामनाय बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंना मा जायो? जोंना दै गुबुंलेनाय जायो आरोना जोंना बेनि गेजेरजों आरो बेनि अनगायैबो जोंना मा होन जेनेबा जों नै आबादफोराव जेनेबा माइ आबादफोरावथ' दै थायोना दै होनांगौ जायो जों बेफोराव जों मा गोबां बिबांनि मा होनो बायदिसिना रासायनिक हासार इउरियाम, पटासियाम ओमफ्राय मा होनो एम्फौ बुथारग्रा मुलिफोर बाहायनानै जोंना मा जायो बेनि जाहोनाव जोंना मा जायो दैयाबो गुबुंले जायो जोंना हायाथ' गेब्रेेंखायो बेफोरजों जोंना बेफोर मा होनो बैफोर हासारखौ बांद्राय बाहायोब्ला जोंनिया मा जायो हाफ्राबो खरान जालाङो नङा होमबा नोंथां? आरो जोंना लोगोसे दैयाबो गुबुंले जायो बेबायदिनो जोंना मा होनो मानसिफोरनि मावथायनि थाखायबो जोंना मा गोबां मा होनो हा गेब्रेंनाय ओमफ्राय बारगेब्रेंनाया जायो आरो दै गेब्रेंनायाबो जायो आरो ना। मा होनो बेफोरनि अनगायैबो जों ना मा हा गेब्रोंनाया बायदिसिना प्लास्टिकफोर गारलाबायनाय जेराव मेरावनो मा होनो हा जावलाबायनायजों जोंना मा जायो हा जामख'नाय बेफोरबायदि जाथाया जायो आरो ना। आरो जोंना माखासे मा होनो मिथिंगायारि जाहोनावबो जोंना मा होनो गिदििरंनाय जाथाया जायो आरोना जेरै दैबानाफोर जाबा जों नामा गोबां खहा जायो नङा होमबाां सुबुंनि जिउ खहा जायो। आबाद खहा ओमफ्राय बेफोरनि गेजेरजों जोंना मा जायो हाजामखनाय खुरखानाय बिदि जादों। जाथाया जायो आरोना आरो जोंना मा अरगें बेफ्रुनायजों जोंना मा बार गुबुंलेनाय जायो आरोना जोंना बे अरगें बेरफ्रुनाय समाव जोंना मा गोबां गाज्रि गेस गयो नङा होनबा नोंथां बे गेसजों जोंनि मा बारमनदलाव जोबोर गाज्रि जे मा होनो मिटेन गेसफोरा ओंखारनानै जोंनि बारमनदलफोरखौ जोबोर गाज्रि खहा खालामो आरोना आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंनिया मा होनो बांद्राय गारि मथरफोर जानायनि जाउनाव बे गारि मथरनि उखुन्दै आरो बांद्राय मा होनो बांद्राय मा होनो जोंना बे बेलफोर दामलाबायनाय ओमफ्राय मा होनो दिजेफोर दानख्रावलाबायनायफोरनि गेजेरजोंबो जोंनिया मा जायो। जोंनि बारमनदलाव मा दुंखावनायफोरा मा होनो बारायबोगासिनो दं आरोना बेफोर दुंखावनाय बारायनायनि थाखाय जोंना मा जायो जोंना बे
साल्फार डाइ अक्साइड बांनायनि जाहोनाव जोंना मा जोंना बै जायफोर मा होनो इउभेरेसखौ लाखियोमोन ना जोंनिया अजनथोरफो बेफोरखौ जों नामा जाम्खखौ होनायनि जाहोनाव जों नामा केन्सार बेराम बिगुरनि बेराम बेफोरबायदि मा होनो जाहाथे जाया जायोना जायागासिनो आरोना जोंना बे जोंना आरो बे मा होनो अजनफोरखौ जामख'नायनि थाखाय जोंना मा बुहुमाव बेबायदिनो गोबां गोहोम बा दुंखावनाय थासारिया मा होनो बांलांगासिनो दं आरोना बेनि थाखाय जों मा होनो बिनि थाखाय जों होबथानो थाखाय जोंहा सुबुंफ्रानो मा होनो सांग्रां जानांगौ आरोना जोंना बेनि थाखाय मा होनो जोंना सरखाराबो जोंना गोबां हाबाफारि लागासिनो दङ।